औ नोंथां फ्रियानो दंना नोंथां
फ्रियानोथ' दे नोंथां।
औ होमबा नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आयदाया जाहैबाय बर' आइजोफोरनि रांखान्थि बिथिं
अ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
होमबा नोंथां रांखान्थि होननानै बुङोब्लाथ' जों थोंजोंयि मोनथिखायो जे आथिखालनि थासारियाव जिउ खुंनायनि बिथिङाव जे रांखान्थिया मा गोहोम खोख्लैयो दा बे बिथिंखौ लानानैनो ओजोङो बर' हारिनि फारसे एसे नोजोर बोनो नागिरदों बर' आइजोफोरनि सायाव। दा नोंथाङाथ' हयथ' मोनथिखागौ जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आयजोफ्रा एम्फौ फिसिनानै ओ फिथोब दिहुनोमोन। आरो बै फिथिबखौ दै गुदुङाव रुनानै लुयोमोन ओ आरो बे लुनायनि उनाव इन्दि खुन्दुंखौ जोङो महर मोनो आरो बेबायदि इन्दि खुन्दुंनि उनावनो जोङो बेखौ सोङो आरो दायो आरो बेबायदिनो इन्दि खुन्दुंखौ गोदोनि आइजोफ्रा जि दानानै जोमग्रा दख'ना आरो गुबुन गुबुन महरनि फास्रा बायदिसिनाबो दानानै फानोमोन। आरो बेखौ लानानै जि रांखान्थि बिथिं बेयाव आइजोफ्रा गावबागाव न'खरखौ सालायनायाव जोबोद बिफाव लाबोदों।
औ।
नोंथांखौ बिनि सायाव एसे बुंनो थाखाय बे समाव खावलायहरबाय
औ गोदोबोथ' बर' सुबुंफोरा बर' आइजोफोरा फोरा माने एसे एनैब्लाबो माने गोबां आइजोफोरा नङाब्लाबो जायफोरा बेफोरबायदि एसे एनै रांखान्थि जेनेबा फैसा थाखा थाखा आरजिनायनि एसे जा एसे सान्स मोनदों बेसोर आइजोफोरा माने बैबायदि नोंथाङा जे बुंदों। इन्दि एम्फौ फिसिनाय बेफोरबायदि फिसिनाय जों लोगोसे बायदिसिना दखना फास्रा दानानै एबा बाजाराव फानहैयाखैब्लाबो जायगा जायगानि मानसिफोरनोनो फाननानै एसे एनै थाइसे थाइनै रां आरजिनानै लानो हादों। बा गावसिनि दानाय लुनाय टेलेन्टनि गेजेरजों बा टेलेन्ट गैयाब्ला थ' बिसोरो बेबायदि सिबो दानानै फाननानै बेफोरबायदि रांखान्थिबो आरजिनो हानायनि बेसोरहारा चान्स थानाय नङामोन नङा अब्ला नोंथां ओमफ्राय
नाथाय गोदोयै एसेबां आइजोफोरा बर' आइजोफोरा माने एसेबां रांखान्थि खान्थि आरजिनायाव न'खराव माने एसेबां हेफाजाब नांगौ बायदि होफानो हायाखैमोन।
हायाखै औ
दायो बिसिनि खामानियानो मामोन बिसोरो न'खर नायनांगौ जेरै ओंखाम ओंख्रि संनाय गथ'फोर नायनाय बा हौवा लाबोना होफैनायखौ जानाय बेबायदियावनो माने गोदोनि दिनाव माने बांसिन सम थांनांगौ जायोमोन आरो बा मैगं नाय गिरथिंनाय गोदोनि मानसिया एसेबां बायनानैबो जायामोन ना बेनि थाखाय ओमफ्राय ना नाथाय आथिखालनि मुगायाव नायोब्ला गोदोनिसाय माने आथिखालाव रांखान्थि बे बिथिङाव माने आइजोफोराबो गोख्रोंसिन बिफाव लाबाय आरो
औ
ओ दा जेनेबा गोदोयो बर' न'खरफोरावथ' दाउ अमा फिसियोमोन नङा होमब्ला बै दाउ अमा फिसिनायखौ माने न'खराव जानो थाखायल' बांसिनै फिसिनाय बा माफा मानैल' फाननाय बेफोरबायदि नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बर' आइजोफोरानो माने अमाखौ मासे बेफोरबायदिल' लाला आरो जायहा माने अमायावनो जुदि फैसा दिहुननो होननानै गोसो बेफोरबायदि मानसिया माने माथाम माब्रैया लागै अमा फिसिनाय खस्थ' खालामनानैब्लाबो बेनिफ्राय अमा फिसा फाननाय अमा गिदिर फाननाय बेबायदिनो फाननानै गोबां रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां। गामि गामिनो बेनिफ्रायो बेबायदि दि आरो लोगोसे दाउफोरखौबो फार्म हिसाबै खालामनायखौ नुनो मोनदों फाराम हिसाबै खालामनाय ओमफ्राय बेफोरावबो जोंहा गोबां माने रांखावरि माने आरजिनायनि सान्स मोनो आरो जुदि नोङो फैसा आरजिनायनि लामाखौ लानो रोङो नाथाय आथिखालाव गोबां बर' आइजोफोरानो माने रांखावरि आरजिनायाव माने एसेबाबो सोलो गोनांसिन जाबाय गोदोनि साय माने औ माने न'आव ओरैनो थानो लुबैला आरो बिसोरो गावसिनि नांगौखौ थाखा फैसाखौ दहनना लानायजों लोगोसे माने सेभिंस खालामनानै दोनलांनाय बेफोर हुदाखौबो माने खालामनो रोंसै आरो माने इयुननि थाखाय आरो गोदै गोदोनि समाव गावसिनि फिसा फिसौफोरखौ नांगौबायदि बिदिहै जेनेबा फरायहोनाय जायामोन एसे एनै फरायनानैल' दोननाय जाय जायोमोन। बेखौ नुनो मोनबोदों औ
होमबा नोंथांनि ओ बे सावरायनायनि गेजेरजों औ नोंथांनि बे सावरायनायाव होनबा आं बेखौनो मोनदांबाय जे गोदोनि आइजोफ्रानो जि जोम दानानै थाखा आरजिनायजों लोगोसे जे दाउ अमाबो फिसियोमोन खिन्थु गोदोनि दाउ अमा फिसिनाया कमारसियेल बिथिंखौ नोजोर होनानै नङामोन। बे जाबाय बै समाव न'खराव जानाय बायदिसिना खालामनाय बेबायदिमोन आरो। जे माफा मानैल' फाननानै बेबायदिमोन माने गाहायै आलासि खौ नेनानै दोननाय जायोम मोन आरो‌।
औ
नाथाय आथि आथिखालनि थासारियाव जे आइजोफ्रा दाउ अमा फिसिनानै आरजियो। थाखा फैसा खामायो आरो बे जों लोगोसे गथ'फोरखौ फरायसालियाव दोनहरनायाव जेखिनि खरस जायो बेफोरखौबो एसे सुंनो हानाय जाहैबाय नङा होनबा नोंथां
औ
नि थासारियाव जि गभमेन्टआ जि माखासे स्किमफोर लाबोदों जि मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों गावसुंथा आफादफोरनि गेजेरजों आरो बिनि गेजेरजोंबो बो नोंथाङा आथिखालनि बर' हारिनि बर' समाजनि आइजोफोरनि जि रां खान्थि बिथिं बियो एसे आगोलनिफ्राय बे थासारिनि थाखायबो जौगादों नामा होननानै सानो नामा नोंथां?
औ सानो आङो नोंथां माने आथिखालाव बर' आइजोफोरा लाजि ला लाजिनायखौ दोन्थ'नानै माने ओ बिसोरो रांखान्थियाव माने ओ दावगाहोनोखौ साननानै ओ गोबां फिसा फिला बिजनेस बा खामानिफोर मावनायखौ नुनो मोनो जोङो। ओ जेरै हमनानै ला गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा इसेबां बाजार आरियाव थाङामोन नाथाय आथिखालाव बाजाराव थांनानै जों नायहैयोब्लाथाय माने गोबां बर' आइजोफोरखौनो बायदिसिना मैगं मैला फाननाय बा ना ना दाननाय बा बेदर दाननाय बा ना बेफारि जानाय बा दाउ बेफारि जानाय बे बेफोरबायदिखौबो माने नुनो मोननाय जायो आरो। बेफोरबो न'खराव माने रांखान्थि जौगानायाव एसेब्लाबो हेफाजाब
होयो औ औ। होमबा नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंबाय बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना गोदोनि बायदि आइजोफ्रा नोङो न'आव थानानै ओ जि जोम दानाय फिसिनायफोरनि अनगायैबो आथिखालाव नोङो हाथाय बाजारखौ मोनसे ओ खोन्दोसिम जे आवग्रिनानै लानो हादों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
मोजां बाथ्रा होनबा बेबायदि आथिखालनि थासारियाव जि आइजो फोरनि रांखान्थियारि बिथिं बियो जोबोद मोजां बेखौ जों हमनानै लानो हा यो आरो बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो माबाफोर फोरमायबावगोन नामा? माबा फोर लामा लामाफोर आरो। आइजोफ्रा मा मोनसे थासारियाव थाङोब्ला आरो साबसिन जाबावगोन आरो खान्थि बिथिङाव बिनि सायाव एसे फोरमायबावनो थाखाय नोंथांखौ खावलायबाय।
औ नोंथां आं बेखौनो बुंनो सानो जे ओ दिनैनि समाव मा गासैबो माने गाव गावनि गथ' गथाइखौ माने फोरोंनो थाखाय बयबो गोख्रों बिमा बिफा हिसाबै थांखि लायो। बेयावबो माने आइजोफोरा गोख्रों बिफाव होफायो न न'खराव ओ हौवाजों लोगोसे ओ बा गावबो एक्सट्रा माबा मोनसे दखानबाबो जेरै जोङो सकफोरावबो जोङो सिथाइ दखान फोर होनाय नुनाय जायो आइजोफोरखौ। बेफोरावबो माने गोबां ओ थाखा फैसा फैयो बिसिनाव एसे एनैब्लाबो बेनिफ्राय गावसिनि गथ' फोरखौ स्कुल कलेज इउनिभारसिटिसिम फरायनायाव माने बिसोरबो ओ नांगौ सेबां गथ'फोरनो रांखावरि हरनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जा दों ओ खायसे आरो न'खराव बिफाफोरा गुरुत्त' गैयिबो थायो। माने फिसाफोरनि सायाव मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौबो थाल लानो रोङि थायो। बेफोरबायदियावबो माने आइजोफोरा हौवाखौल' लामा नायालासे नो गावनो माने ओंखारबोनानै गोख्रों लानानै ओंखारबोनानै माने ओ बाहेराव ओंखारनानै ओ थाखा फैसाजों सोमोन्दो थानाय लाइननि माबा मोनसे खामानि मावनानैब्लाबो बा साहा दखान फोर होनानैब्लाबो बेफोरबायदि ओ गावसिनि गथ' गथाय खौ ओ माने फरायनायाव हेफाजाब होनो हानाय खालामदों आरो। बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गोजान गोजान जायगायावबो मैगं बेफार होनाय बा बेफोरबायदिखौ नुनाय जायो। आ आथिखालाव माने रावबो आइजोआनो ओ गोबाङा नङाब्लाबो जेनेबा ओइथि फारसेस आइजोआनो माने बेफोरबायदि रां दहनफानायाव न'खरखौ हेफाजाब होनायाव बा सोरखौबाल' लामा नायालासिनो थानानै गावनो बा ओंखारबोनानै गोख्रों राहायै माने बेफोरबायदि थाखा फैसा दहन थांखि लानायखौ जों जोंनि ओनसोलफोरावनो माने गोबां नुगासिनो दं आरो नोंथां माने आं बेखौनो सानो औ माने गासिबो आइजोफोरानो लाजिनायखौ दोनथ'नो नां गौ ओ माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानि थाखायो जों मावनो हानाय बेफोर खामानिखौ माने लानो नांगौ। गौ आरो दा नोंथांमोननि जायगाथिंजाय आइजोफोरखौ नोंथाङा गाहायै मा मा बायदि न'खर सुंथानायाव हेफाजाब होनो हाथाव
ओरैनो नोंथाङा औ नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुं खौ बुंलांबाय जोंनि ओनसोलनि जि आइजोफोर बेबो आथिखालाव बिथांमोनहाबो हौवाफोरजों लोगोसे समान समानै न'खर दैदेननायाव गोबां बिहोमा दङ आरो दानि थासारियाव जे जि मोनसे सानस्रि फैयो जि मोनसे कनसेप्ट जे गासिबो खामानियानो हौवाफोरनि आरो हिनजावफोरनि होननाय सेलेक्टेड बिदि जेबो थाला आथिखालाव गासैबो खामानि समानजोब होननानै साननाय जिहेथु जोंनि समाजावबो फैहांबाय दा बे बिथिंखौ लानानै नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनो जे फैबाय थानाय समाव आरोबाव बर' आइजोफोरनि जि रांखान्थियारि बिथिं थिं बियो जोबोद मोजां जागोन।
औ जोंना समाबो जाबायमोन
औ जागोन होमबा नोंथां बे थासारिनि सायाव उननि समाव जों मोजाङै गुवारै सावरायफिनसै
औ दे नोंथां।